औ खोनादोंना नोंथां औ मा खालामदों होनदोलाय
आं नै दङ
उम खबरफ्रा मोजाङानो
खबरा मोजाङानोंथां मोजाङानो
बोथो बोथोराबो जोबोद गरमना नोंथां दिनै
गरम गरम
औ ओमफ्राय दा जोङो एसे ब' बर'नि ओंख्रि बिदिबा जानायनि सायाव जों एसे सावरायलायनोसै न'
जायो जागोन नोंथां जागोन जागोन जागोन ओ बिदिब्ला अनलाखौनो लानोसै नामा? अनला ओंख्रिखौनो जागोन हेलौ नोंथां
औ नोंथां
हेलौ औ औ औ बारा खोनाफैनो नागिराखै माने
औ
उम उम ओ ओ औ औ जानो हागौ नोंथां।
औ
बिदिबा जागाय जासिगोन ना?
औ दे जागायनोसै
दे जागायग्रो दो
उम आं जागायनोसै होमबाना मा माबायदि बानायो अनला ओंख्रिखौ? उम अनला ओंख्रि होनोब्ला ओ जोंनि बर'फोरनि जाग्रा गुबै ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
अनला ओंख्रिया जोङो गिबियावनो ओ माइरं आलुवाखौ खौ जोङो सोमनानै ओ अन गुन्दै बानायनो थाखाय जों सोमनानै लागोन। लाग्रो नांगौ जायो। जाहाथे जोङो सोमनानै लायोब्ला ओ माइरङा रुयोब्ला जोङो बै अन देनायाव गोरलै जायो आरो। जोङो थाबैनो माने बेखौ देनानै ओ गुन्दै खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो ओ नै थाम घन्टा सोमोबा साबसिन जायो आरो जों सोमनानै लायो बेनि उनाव जों अनखौ देबाय अनखौ जोङो ओ अनेक ओ बेलेग बेलेग आदबजों देयो। जोङो। ओ खायफाया गाहेन उवालाव दियो ओमफ्राय खायफाया आरो दिंखिजों देयो। खायफाया आरो आथिखालाव आथिखालाव बे ग्रेन्दार मेसिन सिनावबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंथां।
औ। बेबायदिनो जों अन गुन्दैखौ देना लानानै उनाव जोङो ओ दैखौ फुदुंबाय।
नंगौ।
दैखौ ओ गुदुं खालामनानै लानानै जोङो ओमफ्राय अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ बेयाव ओम बे दै गोदौनायाव जोङो मालाबा ओ सोरबा खायफाया थोंजों अन गुन्दैखौबो गारनानै होयो आरो खायफाया दैजों गुलायनानैबो ओ बे दै गोदौनायाव होयो।
नंगौ नोंथां नंगौ-नंगौ आरो नोंथां बे बेदर ना बे बेदरजोंबोथ' जानाय जायो नङा होनबा बेफोरखौ।
औ जायो नोंथां जायो।
माजों-माजों जायोबा गोथावसिन जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोङो ओ दाउजों-दाउजों जाजायो। ओमफ्राय लोगो ओ ओ औवा मेवाइजोंबो जोङो जानो हायो।
नंगौ।
ओ ओमफ्राय जोङो नाजोंबो। जानो हायो। ना गोथांजों ओ बा ना गोरानजोंबो जोङो। जानो हायो।
औ।
बिनो गोबां रोखोमनि ओ बायदि ओ बेदर ना बायदिसिनाजोंबो जों जानो हायो। ओमफ्राय ओरैनो गाव गोजाब। जानो हायो आरो। अनला ओमफ्राय‌। जोङो ओ दाउजों जायोब्ला जोङो। बेबायदिनो बुं दहाय बुंनाय बायदि दैखौ अनगुदि खौ होना गोदौनानै गोदौ होबाय गोदौहोनानैफ्राय दाउखौ जोङो ओ बायदिसिना मस्ला, थाव, बानलु, संख्रि होनानै जोङो मोजाङै एवना लानानै उनावहा बै ओअनला गोदौनायाव जोङो गारसननानै होब्लानो उनावहाय जानो थाखाय रेडि जायो आरो। औ थिग बादि थिग बेबायदिनो नाखौबो जोङो फ्राय खालामना लानानै जों बै अनलांखियाव अ अनला ओंख्रिगोदौनायाव होना होबानो ओ ना ना अनला ओंख्रि जाबाय आरो बेयो।
औ औ
औ
अमाफोरजोंबोथ' गोथाव जायोओना नोंथां?
ओ जायो नोंथां अमाजोंबो जा
औ औ औ औवा अमा औ अमा मेवाय, ओम अनला खेबसेनो ज' जाजायो नङा होमबा?
औ जाजायो बिदिबो औ।
खालामनानै लगायनानै बेफोरबायदि औ नाफोरखौबोथ' बिदिनो अमानि जायगायाव जों होलायनानै ना होनो हाबाय।
औ नंगौ नंगौ। आरो लोगोसे जोङो ओ अमा अमाजों मेवाय जों आन्थाबो जोङो जानो हायो।
औ औ नोंथां औ आरो आलु आलुफोरजोंबोथ' जायो नोंथां? आलु अनला, ओमफाय टमेट अनला,
जायो नोंथां जायो मुला औ आरो लोगोसे जों मु मुला मुला गोरान मुला गोथांजोंबो जायो अनला ओंख्रिखौ। बेयाव जोंहा आरो ओमफ्राय औ गोथाव ओमफ्राय गुबै ओ थाव होग्रा मुवा मोनसे होबावनांगौ बियो जाबाय खारदै आरो बे खारदै ओ होनांगोन नानो औ अब्लासो मानबा अनला ओंख्रिनि मोदोमनाय थावनाया फैगोन आरो
औ माने कमप्लिट जागोन आरो होमबासो ना खारै होबासो औ औ औ औ औ जागोन।
नोंथाङा ओ बेनि बागै एसे रोंगौ नाम नोंथाङाबो सं ओ संनायनि खानथिफोरखौ माबा मोन
आङो संफेराखै थेवबो आं नुनायफोरखो आं बुंनो सानदों आरो औ बे दहाय नों बुंनाय बायदिनो अनलाखौ बिदि सोमो सोमनानै बोखाङो माइरंखौ बोखांनायनि उनावहाय माने दसे सम गसरनो होग्रोयो आरो दैखो खारहोयो। जाहाथे देनायफोरावहाय गिसिदोब सिदोब जाया गोरान गोरान जानायनि बेबायदि जेरै अन गाहेनाव देबाय अ उवालाव उवालाव देबाय
नंगौ
ग्राइन्दाराव होबाय बिदिनो थिक बिदिनो ना बेदरखो सं नानै लाग्रोबाय बिनि उनाव दैखौ बेदर सायाव बा ना बेदरजों जायोबा होग्रोबाय दैखौ बिनि उनाव दैया ग्लाब ग्लाब ग्लाब गुदुंनायनि उनावहाय माबाखौ होनाय जाबाय अन उरनायखौ
औ
बिनि उनावहाय खारैखौ होनानै बेसेबांसिमाव नाङो बेसिम बेबायदि खा खालामनानै बेयावनो लास्टआव संख्रि साखिनानै खांनाय जासिगोन आरो।
अ नंगौ नंगौ ओ
बिदिनो आरो जानायखौथ' मा नो बर'फोरनि जानायाथ' बेनोसै।
नोंगौ नोंथां औ औ जोङो औ ना बेदर खौ बांसिन जानो मोजां मोनो ना।
औ औ औ औ माने जोंनियाब अनला होनबाथाय बेदरफोरजों जायोबा गोथावसिन मोननाय मोनसे फैयो आरोखि। गोजोननाय फैयो आरोखि जानानै गोजोननाया बांसिन। फैयो आरो जोंनावहाय।
नोंगौ नोंगौ। ओम बे बेजों लोगोसे जों आ आरो बर'नि ओंख्रि होनोब्ला बयबो मोजां मोननाय थावसिन ओ ओंख्रिया जाबाय नारजि।
बेबो नोंगौ नोंथां।
नारजि नारजिजों अमाजों जा जायो आरो जों लो गोसे आरो नारजि अमा बिबु बेजोंबो गोबां थावो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ
आरो जों नारजि होनोबा जोंहा नाफामजोंबो जायो। नाफामजोंबो जों नारजिखौ जायो। आरो आलुखौ संग्रोना होनानै नारजि खब' जेखौ जों होनो नङा होमबा नोंथां? आलुखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ एसे माने सिख्रेबनानै होनाय जायो।
औ एसे माबाखौ नारजि खौ एसे गुदुं खालामना लानानै सि
औ औ औ औ औ औ नोंथां औ बेखौनो होनदों आ औ औ। बेफोरजोंबो जायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
खौ जोंहा माखासे रिसुयेल्सबो दंमोन खोमा नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां ओ जोंहा ओ बे जोंना मानसि थैनाय सम समाव बा मानसि गोथै खौ लांनाय समाव फबैनाय समाव जोंहा नारजि या गो माने गाहाय बिफाव लायो आरो जोंना बाहायथारनांगौ जेरै बै गोथै मानसिखौ सोमोन्दो गारनो थाखाय बेजोंनो बियो नारजि बेखौ जों बाहायथारो
औ औ नोंथां
जानायजों लोगोसे जों माखासे ओ मा होनदों जोङो माखासे नेम खानथिफोरावबो बाहायो
औ जानायावथ' अनेक रोखोमजोंबो जों जायो नारजिखौ सोरबाया माबानानैबो जायो गोथाङै सुनानै लागायनानैबो जायो नङा होनबा नोथां?
औ औ बाथोन सिफ्लेनानै औ
बेनो नाफामजों जायो बेनि न' अमा गोरान अमा मे जेम अमा बिबु आरो दानि गोदान जेनेरेसनावथ' ब्रयलारजोंबो जायो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
ब्रयलार बेदर आरो ब्रयलारनि बिगुरखौबो लाबोयो अमा मेजेमनि जायगायावहाय सोलायनानै। उम बेजोंबो जायो। नोंथांनिथिं मा मा बांसिन जानाय जायो ओरैनो नारजिखौ?
नारजिखौ ओ जोंनिथिं बा जोंनि ओनसोलाव एरै जानाय नुयो। जोङो गुबैयै ओ माने गिबियै जा माने बांसिन जासिनो होनबा जों अमाजों जासिनो।
नंगौ नोंथां नंगौ बे जेरावबो बांसिनानोखा आरोखि।
औ नंगौ ओमफ्राय बिनि उनाव ओ अमा बिब'जों जायो।
औ नोंथां
ओ बिनि उनाव नारजिजों ओ आलु ओम बे बेनि उनाव नार जिजों ओ टमेट' होनानैबो जायो ओ बेजों लोगोसे। आरो ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि ओ नाफामजों नारजिजोंबो जायो औ बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि खालामनानै। ओ आलदा आलदा। रोखोमजों आदबजों संनानै जायो आरो।
औ औ औ नोंथां औ। बिदिबा नाफामजों नारजिजोंआ माने मोनसे दस्राफोर हारिफोर जानायनिफ्राय एसे आलादा जानाय जायो आरो जोंनिया नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ ना-नारजिखौथ' औ।
गुबुन हारिफ्राबो खिन्थु जों नाफामजों नारजि होनबा एसे आलदा जाबाय आरोखि। माने बरनि मोनसे माबा। थांनाय जाबाय नङा नोंथां।
औ नोंथां अ नोंथां आंनि बुंनाय आंनि मिथिनाय बायदिब्ला नारजिखौ गुबुनफ्रा जाया खोमा बारा। ना नारजि गोरानखौ जाया औ ट्राइबेलफ्रा जागोन औ औ औ औ। जायो।
बिदिबा नोंथां दिनै बेयावनो दोन्थनोसै नामा ना।
औ दे नोंथां औ दे दे दे।